हेलौ नोंथां अ खोनादों।
आ आ आ खोनाबाय आंबो ओ दे जोंना दा रायज्लायगोन आयदानि मा आयदानि सायाव रायज्लायगोन जों?
दिनै होनबा जोङो रायलायनाय आयदाया जाहैबाय माने बर' समाजाव फालांगि खालामनानै बेसेबां जौगादों माने बेसेबां न'खर सालायनायाव माबायदि हेफाजाब मोनदों बेखौ रायजलायनोसै आरो माबायदि फालांगि खालामो बेखौनो रायलायनोस नामा नोंथां?
औ जायो नोंथां।
औ ओ।
दे होमबा नोंथाङानो जागायग्रोदो दे आ बर' समाजाव बा बर' हारियाव
औ।
मा मा फालांगि मावो आरो फालांगि मावनानै बेसेबां जौगानो हाखो? आरो फालांगिनि इयुन बर'फ्रा माबायद दि जाहैनो हागौ बिनि सायाव सुंद'यै फोर फोरनो फोरमायना होबानो जाबाय।
औ जागोन दे। जोंना बर'फोरा माने गोदो गोदो गोदायथ' जोंना फालांगियाव बारा गोसो गैयामोन नालाय। अब्लाबो आथिखालाव माने जोंना गोबां सुबुंफोरानो माने दा फालांगि मावसै आरो। माने फालांग गासिबोथ' साख फि मोना नङा होमबा? मावनो हाया नङा होमबा? बेनिखायनो फालांगियाव आथिखालाव गोबां सुबुं फ्रा गोसो होनाय नुदों फालांगि मावनानैनो जों माने न'खर खुंनाय नुदों गथ' गथायनि जिउ फोरायनाय मानाय गासिखौबो मावनाय मोनदों जोंना बर'फ्रा माने फालांगि मावनाय होनो ब्ला जोंना बांसिनानो गयनि फालांगि माइनि फालांगि आरो जेनेबा माइ माइनि फालांगि मावनाय मैगं मैगंआव बांसिन गोसो होयो आरो मैगं फालांगियाव बिनिफ्राय अ औ मेगं मैेगं फाननाय जेनेबा मेगं फाननाय एखौ आइजोफोराबो मावो हौवाफोराबो मावो जोंना बेनो बयनिख्रुइ माने दा जेनेबा बयनिख्रुइ बांसिन माने सुबुंफोरा फालांगियाव गोसो होनाय ओमबाथाय जोंना मेगं मेगं फाननाय बेफोरखौ नुयो आरो मेगं फाननाय औ बेनिस्राय बेनिफ्राय जों बे दखान होनायखौबो बुंजायो दखान होनायाबो मोनसे फालांगि नङा होमबा? जोंना दखान होनाय फिसा फेनला दखान जेनेबा जि जि नि दखान दखना आइजोफोरा जोंना गोबां दख्ना द दखान होयो गोबां बेनि बेनि अनगायैबो जोंना बे बायदिसिना ओ थाव संख्रि बानलु बेफोर दालि बुट बायदिसिना बेफोरनि दखान नुयो आरो जोङो-जोङो बिदिनो जानाय लोंनाय जानाय लोंनायनि दखान नुगोन गोबांनो साहा दखान साहा दखानाबो जोंना मोनसे बिराद बर' फोरनिया माने बर' सुबुंजों फालांगियाव सा दख खान आरो मैगं दखाना माने बेयो माने इंगार नो हायै मोनसे फालांगि आरो बे खौ माने बेफोर माने औ । औ, बेखौ माने गोदोनिफ्रायनो मावबोगासिनो आरो दा सिमबो बे फालांगिया गोमानानै थांआखै आरो। बेनि अनगाबो आथिखालाव माने बे माइनि फालांगि गयनि फालांगि आरो जोंनिथिं माने गोदान गोदाननि जेरै अमा फालां अमानि फालांगि आरो ना अमा फाननाय जेनेबा अमा फाननाय माने अमा बेदर फाननायाथ'जोंना गोदोनिफ्रायनो दङ अब्लाबो माने अमा फिसा फाननाय फालांगिया जोंनाव माने दा गोदानै बिराद सोलिदों आरो जोंनिथिं माने बर'फोरा माने अमा फिसा फालां अमा फिसा फालांगि खालामनायखौ जों बिराद नुनो मोनो आरो‌। बेफोरबायदि फालांगि मावनानै माने जोंना नखर सालायो नखर सालायनायाव माने रांखान्थि मावनायाव माने गोबां दावनो हादों आरो माने गोबां हेफाजाब होदों आरो जि जोङो बेफोर फालांगिखौ नआव थ-' थानानानैनानैनो मावनो हायो नङा होमबा गोजानाव थांलायनांगौ गोनांथि गैया। नखरखौ गारनानै जों गोजानाव खाम खामायहैनो गोनांथि गैया जों बेफोर न आव थानानै मावनो हायो आरो बेफ ओम बेफोर फालांगि माने बेफोरबायदिनो आरो जोङो दा बेफोर फिसा फिसा फालांगिनिफ्राय गिदिर गिदिर फालांगि बेखौबो मावनो हाालांगोन नङा होमबा खेबसेनोथ जों गिदिर मावनो हाया। फिसा-फिसा फालांगिनिफ्रायसो जों गिदिरनि गिदिरखौ सोलोंलाङो‌। बेबायदि फालांगि मावबाय थायोब्ला जोंनियावबो माने गुबुनफोरनि बायदि गिदिर-गिदिर बिजनेसमेन फालांगियारि नुगोन आरो जोङो नुनो मोनगोन आरो। इयुनफोरावहाय माने। औ नोंथांनि थिंबो नोंथां जेनेबा नोंथांनि बायदिब्ला जेनेबा माबायदि जेनेबा फालांगि सोलिगासिनो दा जोंनि बर' समाजाव । बेखौ नोंथां आ खिथाना होदो।
आ नोंगौ फालांगि गि ओ बर' हारि आरो फालांगि। आया दा गोदो गोदायथ' बर' हारियाआवहाय इसेबां मानि फालांगि। बा फालांगि मावनो हा रोंनाय बिसिबां मानि गैयामोन । नाथाय दा सम लोगोसे आरो गुबुन खौ नुनानै सोलोंबोबाय बा गावनो आइदिया लागायनानै दा रोंबोबाय। जे आं दा जोंथिबो बेबायदि बिदिनो आरो ना? दखान होनाय । नों बुंनाय बायदि बर' आइजोफोरा आ मैगं थाइगं आ बहाबाल- बिलोफ्राव लायनानै बा जेनेबा गामिफ्रावनो खालाबायनानै फानहैयो आरो बेजों लोगोसे गाव गावनो औ गाव गाव गाव गावनो माने ओ न'खरफ्राव माने मैगं थाइगं गायनानै फानहैयो । बेफोरबायदिनो फिथा द खान आं साहा गला हटेल बेफोरबायदिखौ बानायो आरो आरो फुजा मेला फोरबौहाय बेबायदिनो आमफाय आदि फिसा फिसा गलाफोरखौ बानायनाय जायो आरो ना । गलामानि दखानखौ होनना बुङो आङो । दा बेफोरखौ मावनाय जायो आरो ओमफ्राय दा गालिया जोंथिं सोलिनाया जाहैबाय। आ सोरबा सोरबा माबा खालामो ओ अमा फाराम ओ बोरमा फाराम बा हांसो फाराम बा दाउ फाराम बेफोरबायदि खालामनानै गाव गावनि जिउखौ खुंनायाव मुखुब जागासिनो दङ' आरो। बेजों लोगोसेनो ओ माइनि फालांगि मावो आरो माइनि फालांगि आरो! दा जोंथिं मैखोमै दा सोलिफुबाय थानाय ओ फालांगिया आबादनि फालांगि आरो। बे आबादनि फालांगिया जाहैबाय माबा बानलु सिब्र बानलु सिब्र बानलु सिब्रनि फालांगि गोबां मावगासि दं दा जोंनि ओनसोलावहाय आरो बि बेखौ फाननानै गोबां रांबो मोननो हायो बेखायनो बे माबाखौ बयबो गोसो होसोगासिनो आरोना जोंथिंहाय दा बेखौ। मावनायाव बेहायथ' जोबोद मोजां जादों। जोंनि ओ बर'नि आबादारि फोरा माने एसे जौगासारदों आरो बेजों लोगोसे जाय मानसि या बे आबादखौ मावदों बेजों लोगोसे ओ गामिनि मानसिफ्राबो माने गोबां मुलाम्फा मोनफायो मानो होनना बेयाव मानो होनना बुङोब्ला बेवहाय हाजिरा हाजिरा जानो मोनफादों जे दा बानलु होखानाय बे हाग्रा दांनाय बे बानलु खानायावनो माने बुरजा नांगौ आरो बुं बुरजा मानसि नांगौ जायो दा बुरजा मानसि नांग जानायावहाय दा बिसोरो हाजिरा मोनबाय थायो आरो बेफोरबायदिया सोलियो दा जोंथिंहाय ओमफ्राय दा बुंनांगौब्लाथ' आरो गोबां दंबावो दा थ' आजिखालि गोबां गोदान आइदियाजों माने माबाफोरखौ मावगासिनो आरोना सोर जेरै जौद वाइन स सप बा जौ दखान ओमफ्राय बेबायदिनो हार्दवेर दखान एबा हमना ला बाला अन्थाइ बेसेबे सिमिद न' लुनायनि जायफोर मुवा बेसादफोरखौ नांगौ जायो बेफोरखौ माने लाबोनानै फालांगि खालामनाय जायो आरो बेबायदिनो गोबां रोंसै आरोना टाउन सहर बावबो फैनानै गोबां फालांगिफोर मावफैयो आरो दा जोंनिथिं दा बेफोरखौ बुंनो हायो बेखिनियानो आरो
औ औ
ओमफ्रायथ' आ बुंनो थाङोब्ला फालांगिजों दा जौगानायाथ' जौगाबोगासिनो दा जोंनि हालामावबो ओमफ्राय सारआ जोंनि बर' हारियावथ' जौगगानाया जौगागासिनो जों ससियेल मिडियाफ्राव नुनो मोनो सोरबा गोबां बुरजानि माने कम्पानि खुलिनो लानाय जेनेबा जे सि बि दामफार बेफोरबायदिनि माने गिदिर गिदिर माने गारिफोरखौ लानानै बेफोरजों गोबां रां आरजिनो हानाय मोनसे फालां-फालांगि खालामनो हायो ओ ओमफ्राय
आरो जोंना आथिखालाव बयबो ओं ओं थिग टुरटिक टर बायनानै जेनेबा टेक टरजोंबो गोबां खामानि मावो मावगासिनो माने औ औ थेक तेकटरआ माने बिराद मुखुब जायगा लादों आरो माने दा माने बे थेकट'र हालौनाय थेक थेकट'र जों अनेक टा खामानि मावनो हायो नालाय। माने बे टेक्टरा माने टेक्टनि टेक्टरनि माने औ औ औ। बिराद माने सोलिगास नोआरो दा माने उम उम
गोदान मुगानि गोदान आदबफोरजोंहाय। ओ गोरोबफानानै। गोबां माने मेसिनफोरखौ लाबोनानै मारा होनाय माइ हानाय बेफोरो ट्रेक्टर जोंनो जाजोब बोआर दानि जुगावहाय बेयाद ओम बेफोर बायदिया माने बरफ फोरनि मोनसे जाफुंसारनायखौनो होननांगोन। जे बर'फोरा मोनसे ओ माबानिफ्राय थाखोनिफ्राय गुबुन मोनसे थाखोसिम माने जौगासारनो हाबोबाय बा उथ्रिसारनो हाबोबाय बे खौ जों मख'नो हायो आरो।
औ माने आथिखालनि सुबुंफोरखौ माने साख साख्रि बाख्रिनि साख्रि बाख्रिनि अनगायै माने फालांगियावसो बांसिन गोसो होनाय नुनो मोनदों आरो जों माने माने इसोर फालांगियाव ओरै दि मुखुब जाबोदों जिहेतु फालांगियाव नों मोजां मावनो हायोबा नों जों माने साख्रि बाख्रि साख्रियाव जेसेबां जेनेबा दान मोनसेयावसो रां मोनो दान मोनसेयावसो रां मोनो बि खौ माने जों सानसेयावबो खामायनो हायो आरो माने नों सप्तासेयावबो स्नि सानावबो जि सानाव बो खामायनो हायो आरो माने नों मोजां फालांगि मावनो रोंबा बेनिखायनो आथिखालनि सुबुंफोरखौ माने बे फालांगियावसो बां
बांसिन गोसो होनाय नुयो औ आरो फालांगि फालांगि मावनायाव गावारि माने
उम औ औ औ गुबुननि जास्ट नोङो माने नों माने गुबुननि आइ यादियाफोरखौल' माने जायफोरा गोरों गोरा फालांगियारि माने गिदिर गिदिर फालांगि नों बिसोरनि आइदिया खौल' माने नों नायनानै लानांगौ आ‌ माने बिनि उनाव माखासे नों गावनो गावनो बिगोमा लुगैयो नङा होनबा गासिबो जों बयबो गावनो बिगोमा जानो लुगैयो
उम खोनायासै ना मा? खोनायासै नामा नोंथाङा खोनायासै माथो हो खोनायासै माथो नोंथां हो
आरो आ
मा जाखो हेलौ
नोंथाङा खोनादों ना? नोंथाङा खोनादों आंनि रायलानायखौ
नै दासो खोनादों बिराद गोबाव गेब जाबाय अ
माने आं रायलायगासिनोखा आं रायलायगासिनो
औ खोनायाखिमोन आं दायो एसे
औ आं मानि खोन्थागासिनोखा आरो माने औ माबायदि बर'फोरा माने फालांगि खालामनायाव माबायदि दावगादों बेखौ माने माबायदि जों फालांगिखौ मोजां मोनो बिनि बागै आं नोंथांनो फोरमायगासिनो आरो। ओ स' माने जोंनि मानसिफोरा फालांगिखौ बेसे मोजां मोनो माने बयबो माने मानसिफ्रा मानोे आथिखालाव फालांगियाव बां सिन गोसो होदों बे आंनो माने माने जि हेतु आङो माने नोंथांजों सावरायदों आरो जिहेतु जों बेयाव गावनो बिगोमा जानो हायो स' बिनिखायनो मानसिफोरा आथिखालाव माने फालांगिखौ बांसिन मोजां मोनदों आर रो माने साख्रिनिख्रुइ औ औ साख्रिनिख्रुइ बांसिन फालांगिखौ गोसो होनायख नुनो मोन्दों आरो आङो माने दानि आथिखालनि सुबुंफोरखौ माने जे बेयाव जों गावनि गोसो बायदि मावनाय औ औ औ औ रांबो खामायनो हायो आरो
रां बो खामनो हायो औ गोसो बायदि औ गावनि गोसो बायदि नांगौ जानाय फोरखौ बायना लानो हायो। गोसोबायदि इन्दिपेडेन्ट आरो बेरायनो मानो नों गोसोबायदि हायो। बेबायदिनो गोबां जायगाफ्राव
मावनो गोसो गैयाबा मावनां आरो नों गोसो जादोंबा औ औ औ मोन औ औ। नोङो आरो नोङो फालांगियाव माने दिनै सान साननै सानथामनि खामानिखौ सानसेयावनो फोजोब नानैबो नों आरामसे थानोबो हायो आरो ओं नों मानि गोसो बायदि औ गोसो बायदिनों गावनि गोसो बायदि मावनो हायो जाहाथे बेयाव रावबो नोंखौ बादा होनाय गैया जेबो गैया गावनि बि बि-गोमा गावनि गोसो बायदि गावनिनो आइदिया माने गावनिनो आयदा सानथान्थि लानानै बेखौ माने बिसोर मावनायखौ नुनो मोनदों आरो जों माने।
उम आरो गावनो गावनो मा होनो गावनो मावालासे नो नों गुबुनखौ सोनानैबो मावहो सोनो हायोना नों गाव मावालासे
औ हायो हायो औ नों बिबार जानानै हायो बिनियाव औ औ औ औ फिसा औ खायफा मान साफा सानै सुबुंफोरखौ नों गाव सिङावबो लानो हाबाय औ